हेल'
जाबाय
औ खोनाबाय मा खालामदों?
माबाबो गैया दां लाउडस्पिकारबो गैयादां
हो आं होनायदोंमोन गैया पिक अ लाउड स्पिकार गैया
रं आं एयारफन लानो
ओम जायखिजाया एसे बांद्राय दावराव खालामनाङा खोनाबाय
मा?
बांद्राय दावराव खालामनाङा होनदों
दे।
ओम नोंहा सानाव मोजां थायाखै बारा
हा
नोंहा सावनदा बारा मोजां फैयाखै फैबाय आभि अ के
बेखौनो लागायदोंमोन
औ सानैबो एसे समान समान रायलायलांगौ ओमफ्राय लाइक इकुवेल
माबायदि इकुइवेल
माबाया आरो प्रपसना जेनेबा ओ माबासो नालाय जेनेबा लाइक फिफ्टि फिफ्टि खम बारा जानो नाङा आरो बेखौ मेनसन दा खालाम जायखिजा बुंखाबाय आं
नामखौल' होननाङा दा
ओमहो जायखिजाया मेनसन खोनो दा खालामखा बेखौ बेखौथ' बाद होदो दे
ओमफ्राय ओमफ्राय ओमफ्राय रेर्कदिं खालामो नामा जों रायलायनायखौबो
रेर्कदिं खालामगसिनो दं ब्रा बेखौ दा रायलायसै होनखाबायना आं
बेथ'
ओम इखोनोथ गाबोन एक्जामखौ खोन्थादो
जेबो हायाखै आंहा
माला फराय नांगौ
आं मिनिनोसो ओंखारबाय
मानोसै नर्मेम नर्मेल रायलायनाया खोनोब्रा मा
माबा माबा गिदिर तासबायदि मोनलाय लांबाय आंहा
थै नों एक्जामखौ खोन्थादो फरायदों ना फरायाखै
फरायाखै दाबो माबा बिजनेस एटिक्स एन्ड र्सस स्किल्स न
औ बेखौथ' मिथिखाबाय ओंखाम जाबाय?
माबाखौ नटसखौ हराखै नों?
नत्स मोनाखैबासो बोरैथो हरनांगौ आंलाय? जोंना दिजास जोंना नैे बे साबजेक्टआ डिजास्टार गोजा नोंसोरनि साबजेक्टा गैया।
माबा जोंना डिजेस्टार मेनसन गैयान दां? बेयावहाय ओइ रिनि डिजिस्टार मेनेसमेन्ट दं जोंना बेयाव? ना गैया गैयाना? गासैनाबो एकाउन्टसनाबो हिनामोननाबो बिजनेस ए
उम ओमफ्राय जोंना बेग गोजा।
नायस नायस। माने मास्टार गैया होनदो?
लाखाया मादों थाम लादों ओमफ्राय हरजोबखाबाय मालाय मा मा फैगोन।
एकथायावसो गाबोन जोंना।
औ नुखागोन टाइमिंखौ। जोंनाथ' फुं आवनो। औ माबा फैलिदों दा लाम दा
औ दहाय दहाय बादावलायदों जोंहा। बे
स्क्रीनसट हरदोंमोन।
थिग गाबजोबायरा।
नामा? मा जाबाय मिसाइल मिसाइल फैदों सानलायबाय नामा दसे? ओमफाय मा मा बायबोखो?
जेबो जेबो सिरियासनो नंखाया साला ओमाय। अखायानो थायसेबो सा थाइप्रियासै ओमफ्राय।
उम जायखिजाया एसे थान्दा जाबाय बार दं मोनना। ओमफ्राय
गैया गैया जोंना थान्दा गैया एकदम गरमानो।
आयो आं हाखालामोन दहायहाय इदिनो थिनथा सारिथासोआवहाय गरमा। उन्दुबाइ खारेन थांना होलायबाय उन्दुबाइ खारेन थांना होबाय।
अवाव।
फ्ल'रावहाय दसे उन्दुनांलायखाबाय आं। ओमफ्रायसो थांनानै बिसनायाव उन्दुफिनबाय।
फ्लरखौ माहोनो बर'नि?
मा होनो हा?
हा हा नङा।
मा होनोमोनलै?
दर।
न'खौनो बैसां माबा माबिसो होनो दा मा होनोमोनलाय बोरैबा ओंखाम संग्राखौबो माबा माबिसो होनोमोन। एकदम पियर बर'आ ब्रा औ इसिं मा ओमफ्राय मोनसेया माबा दंमोनलै बोरैबा खिनि ना माबा होनलायोमोन बे ना आगदानि साहानि साहानि न होनलायोमोन दा साहानि न होनलायोमोन दाथृई
साहानि न'आ रुमा बान्दा ओं लिभिं रुम औ। ओमफ्राय इसिङा जाहैबाय किसजेन
औ मा-मा-मा टिप्स लाबाय आं फैदो ओमफ्राय?
बार बन बिस्किट लाबोदों बा
माबायालाय ओ बरफ बरफ गाइखेरालाय ना मा होनो आइसक्रिमखौहाय मा होनगोन नोंनिबो आइसक्रिमखौहाय बर'नि?
बरफनि गला।
लल।
मा-मा ओंख्रि ओमफ्राय?
बरपनि खला दालाय जाया?
उम जाबाय र गोदारग
दाउ बेदर दिनै। दाउ बेदर।
मा ओंख्रि होनदां?
दाउ बेदर होनबाय।
आंनाबो आं मासो बयेलसो खालामनानै संगासिनो दं।
जना लास देत दां गाबोन ए
दिना हरावहायस
जोबथा एक्जाम ओ मा मोनलाय एग्जामखौ मा होनोमोनलाय जोबथा आनजाद‌।
उम। जोंना माबायावसो एक दुइ तिन सारि।
द' सेमिस्टारनि जोबथा आनजाद
बै ब्रै थारिखआवसो जोंना अ बे आनजादा जोबनाय आनजादा अर फाल्थु मानसि मा खालामदों?
फरायनांगौ फरायनांगौ। माबा मा होनो सेलेबास आबो माबासो मा होनो बे रिपर्ट राइटिं, लेटार राइटिं, ग्रामार, बकेबलेरि, बिदि गोजा।
अ बेसो उम उम जों माबायाव मोनदोंमोनथ' पार्स
दालाय बिजनेस बिजनेस कमिउनिकेसन मोनाखैमोन दालाय। औ सिमलार सिमिलार ओमफ्राय एबारा जाहैबाय माबा पजिटिभ एटिटिउदस बिदि गोनां नैबे
औ औ बुजिबाय। जोंनो माने बेखोनो होननायदोंमोन जोंनोबो ओ
स' स' इटस लायक ला एटिं कमन सेन्स गाबोन ना।
औ औ जोंनोबो होदोंमोन दा।
मानो मानो पजिटिभ एटिटिउड थानांगौ मानो नेगेटिभ एटिटिउड
इस। होमबालाय इजिसोना। जोंना बुंहरखादों बेखौ मोनखांखाबायमोन लानो नोंलाय होननानै ओमफ्राय चेन्ज खालामना होबाय।
न फरावथ'वाखै दिजिस्थारा?
गाबोन फरायगोन गाबोन एकजाम नंखायाना। नङाबा दाहायद' माबा मा होनांगौ दा जाथाय जानायखौ मा होननांगौ?
बर'नि वर्दखौनो गैला
औ जाथाय जानाय गाज्रि जाथाय जानाय। गाज्रि जाथाय जानायखौहाय माबा मा होनो मोनलाय नाइदिं बायनाय।
बिजनेसखौलाय माथो होनो?
माबा होनोरा फालां-फालांगिरि ना मा मोनलाय फाइख्रि फालांगिरियाथ' फालांगिरियाथ' बिजनेसमेन जाबाय। फालांगि ओमफ्राय नंङा होमब्लाना। माबा होनोमोनलै माबा हरदोंमोन बावलांबाय। आंनि अपजितनि अपजितनि एसे गोजानावहाय बिल्डिंआवहाय गोजौवाव लाइट सेरहरगासिनोमोन सोरबा ओंखाय नाहरदों मोन आं तेरेसनिफ्राय। नोंनिखौ खोनायासै दे
रायज्लायाखैमोनबा जेबो
मानो रायलखै नों गाज्रि नोंना नोंना बे माबाया मा होनलाय गोसोनि मोजां मोनग्राया मेसेज हरबाय खोमा नोंना
मा होनो? बाबायासो बिदि होनहरो। माबा सिरि थाबा गैला राय्लायनांगौ जोब बाय होननानै
ए औ नों सिरि थाबायनालाय जोब्बाय मानो राय्लायबावनांगौ।
मा होनदोंमोन नों?
नङा।
माबा होननांगौ हो माबा होननांगौ गोबोरलादा।
गैला रायलायनांगो गैला होनो
गोबोरलादा
मा फालथु फालथु होनना मा फालथु फालथु थ' मा खालायो बिसोरलाय सो सानगोन
आनदायलायसिगोन बे माबाग्राया खोनासंग्राया आनदायलायसिगोन बे मा गोबोरलाद दा होननानै
जारला
उम माबायाव होनना होदो बिनि सासे होनबाउओ बिखौबो
फानदो
सानदो नाङा रावबो मावा
दे दे इं-इं-इंलिसनि मा होनो दे गोबोर लादाखौ।
माबायालाय बे बिलाय रा बे माब बाग्राया फेमासा केथेन माबानाय नमिथायावबो बा खालेकसन खालामनायमोनना इसोरो बुजानो इनिखौहाय
मा खालार दे मा खालार
मबेब ब्लेगजों ब्राउनजों थायोना थो मिथिया जानांगौ जाखो
माथो होनो
खोनथाया आंङो
खोनथादो
खोनथाया
नों- नों
गोसोआव गैला आं गोसोआव फैयोबा आं फैखासिगौ।
नों मिथिखाया होन बेखौ।
मिथि मिथिया दे खोनथादो।
थेवबो खोनथाया आङो
मोजां बे
मेगपि दाव मेगपि
हा
मेक्बि दाउ
ए देनजारेस नाइस
सिनायखाया नों आं मिथिखागौ बेलाय
मोनथिया खोनाफेराखै आं
मा मा गोदान गोदान गोदान गोदान माबा बे मोनथिलायै
आं मिथिया जायखिजाया मामियासो खोन्थादोंमोन गोबोर लादा होनो होननानै बेखौ दाना दङालायनो।
होम होम होम
नङाबा मोनसे गोदान नाम आरो आं होनाय
ओम जाबाय दे नंखाया बे नोंलाय लेवार्ड लेवादसो नों
सि आं आंख्लिंगि नङादे